खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलि‌ गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायथिबो जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा दा मा
आं दाओरैनों दं'थयो नोंथां।
औ नोंथांहा सम दङब्ला दसे आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन दे।
अ ओ आंङो जोंनि गोदोनिफ्रायनो संबोबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि अनलानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन दा आं बेखौ बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
औ ओ अनलायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिखा।
औ।
जायखौ गुबैयै माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनानै मोननाय जायो आरो। अनला ओंख्रिनि थाखाय माइरंनि गुन्दैया गोनांथार आरोना। ओ गुन्दै गैयाबाथ' बियो अनला ओंख्रियानो जाखानाय नंखाया।
मा होन्दों नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ ओमफ्राय ओ अनला ओंख्रिजों लोगोसे बिनि सायाव जोंनो नांफादेरगौ खारदै ओ खारदैयाबो गोनांथार आरोना। माने बेबो जोंनि अनला ओंख्रियावहाय गोनांथार बिफाव लायो आरो। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौहाय सुनानै
बा सोमनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय उवालाव बा दिंखियाव देनाय जायो आरोना।
ओ सोरबा सोरबा बे खौहाय सोमागारा ओरैनो दायरेक् ओ दानि जुगावहाय थ' ग्रेन्डार दंसैना बे ग्रेन्डारावहाय होनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। नाथाय खायफा खायफा सोमनानै दोनगोरो। बेनि उनावसो उवालफोरावहाय देनाय जायो आरो। ओ बिनिफ्राय ओ आ आथिखालावहायथ' जेनेबा बै दहाय बुंनाय बायदि ग्रेन्डारजोंहाय बे माखासे सुबुंफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनिफाय माइरं ख बावहाय देनानै लाग्रोनाय जायो आरोना बिमाजों अनलाखौहाय। ओ अनलाखौ जों माने बेसरजों संनोब्ला बेदरजों संनोब्ला गिबियावहाय बेदरखौ सुनानैहाय मोजाङै मोनजासे एवनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहायसो मा जोंङो जेन'बा बेदरखौ जोंङो न'नि दाउ बा ओ ब्रयलार बे फोरजों जानाय जायो अनलाखौहाय बांसिनानो ओ जोङो जेनेबा न'नि लकेल दाउजोंनो जेनेबा जाबाय होमबा जों गिबियावहाय बेदरखौहाय सिथारनानै बा बुथारनानै ओ रेडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय। थाव संख्रिफोर बा सामब्राम पियासफोर होनाय जायो आरोना बेनिफ्राय बेदरखौ हरबाय हरनानैहाय बेखौहाय इसे ओ इसे गोबावानो गोबाव समसिम एवथ्रमनानै लाग्रोनाय जायो।
बेनि उनावहायसो जोङो मा अनलाखौहाय माने दैखौ दैजोंहाय ग्लो ग्लोब ग्लोब गोदौहोखांनायनि उनावहाय औ अनलाखौहाय हरनाय जायो आरो ना अनला माने बै माइरंनि गुन्दैखौहाय हरनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनागासिनो
औ बिनिफ्राय जोङो नांगौ जखानि मस्ला संख्रि बानलु ओ औ ओ हाइजें बायदिखौहाय नांगौ बिबांनि होनानैहाय लाग्रोनाय जायो आरोना ओ लाग्रोनाय जायो माने मोनखा बै अनलाखौहाय सारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने नांगौखिनिखौ आरोबाव होबाव नांगौ नामा बेखौहाय होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय मा जोङो मोजांहाय अनलाखौ ह ओ माइरं गुन्दैखौ सारखांनायनि उनावनो जोङो बे खौहाय मोजाङै एरबाय थानांगौ आरो बिनि उनावनो ओंख्रिखौहाय नायनानैहाय खारदैखौबो होनाय जाय नांगौ जखानि होसननानै लानांगौ बेखौ औवा मेवाइ मोदोमफुल बिबार खुन्थाइ सेवालि बिबार आरो मा आथि खालाव बेलाथि फान्थाव बेलाथिजोंबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
उम
थास' बिबारखौबो गोरान खालामनानैहाय खायफाया जायो लोगोसे ओ ओ मा खमा बिबारजोंबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना बेबायदिनो बायदि बायदि मैगं बिबार बिलाइफोरजों अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बर'नि दोरोङारि हाथासुनि हाबायावबो अनला ओंख्रिया गोनांथार गोनांथार बिफाव लायो आरोना
औ अनला ओंख्रि गैयाब्लाथाय हाथासुनि हाबाया जाया बे हाबायावहाय हिनजाव गोद दाना अनखौहाय देनानै अनला ओंख्रि सङो आरो ओंखामबो सङो आरोना खोनादोंना नोंथां औ बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबियै खुरनानै जाहोग्रोयो। बेनि उनावहाय रायजो राजानोहाय जाहोनाय जायो आरोना। गिबियाव बियो ओ हिनजाव गोदाना हौवा गोदानानो जाहोग्रोनाय दै बिनि उनावसो ओ गामिनि रायजो राजाफोरनो खुरनानै जाहोनाय जायो आरो बे हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो सारियाव जिरायनाय गासैनोबो इसे इसेबाबो मा माने थोहोनांगौ जाथारो आरो ना जुदि बैयो हाथासे थार ओंख्रि सं सारायाव संनाय ओंखाम ओंख्रिया आ ओ बि थोहोनानैहाय इसे आग्लायहथारनांगौ जायो आरोना जेब्ला बियो आग्लायो होनबासो मा आ बे हिनजाव गोदान संनाय ओंख्रिखौहाय बिसोरो नमा न' बा रायजोनि राजानि संनायनि थाखाय लानाय ओंख्रियावहाय हैफानाय जायो आरो ना माने दोनहैफिननांगौबा न'मा न'आव सोहै फिननांगौ जायो होनो अब्लासो मा होनो हिनजाव गोदानखौहाय लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानै बर'फ्रा फोथायो आरोना दा बेनो आरो। नोंथाङा आंनि जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि रायजलायनायखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आङो माबानि खाथि गासा सावनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
ओ ओ बर'फोरनि सुबुंफोरफोरनि गेजेराव बियो मोनसे फोरबो हिसाबै हमना लाजायो नाथाय बारा द्राय गाजा गोमजायै बेखौ खुंनाय जाया आरो। आबादजों लोब्बा थानाय बे फोरबोआ बर'फ्रा ओ खुंनो खारबोआखै आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो। ओ खाथि गासा सावनाय बे फोरबोखौ फसंनो समाजावबो कारतिक बिहु एबा बङालि बिहु मुङैबो मिथिनाय जायो। बे फोरबोखौ आसिन दानि जोबथा सान मोनाबिलियाव खुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयाब्लााबो गैयालाबानो जोबोद सरासनस्रायै बेखौ खुङो आरो फोरबो खालि थ'-थ' थरायफुनाय सोमखोर दुब्लि बारियाव मोनाबिलि जानाय लोगोसे जेवारि बाथि सावहैयो आरो। हानि बाथि एबा थाइगिरखङाव थाव गुबै होना। बाथिखौ सावो ओ खोमसि मोनाबिलि समाव। बे जेवारिनि रेथि रेथा जोंनायखौ समायना नुयो आरो। दुब्लिबारिनि
गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो बाथि एबा साखि सावनायखौ साद-साखि सावनाय जायो आरो। ओ खाथि हामजेरनाय आगोल मोनाबिलियाव अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बे फोरबोखौ बर'फ्रा खाथि गासा होन होननानै बुङो आरो। हाबा जायोबा सिख्लाफोरनि जि दानायाव बाहाय गन्थि बेखौ गन्थिखौ लाना दुब्लि बारियाव थाङो आरो। ओ गन्थिखौ दुब्लि बारियाव लांनानै थाव गुबैजों मोजाङै हुगारो। बेनि उनाव गन्थिजों माइ बिफांफ्राव फुब्लिदलाङो आरो। जों बर'फ्रा फोथायोदि माइ बिफांफ्रा गन्थि बायदिनो गोग्गो गोलाव आरो रुमबां रुमबां जाथों बेखौ फोथायनानै लायो आरो। आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबो खुंनायनि गोनां ओंथि दं होननानै साननानै लायो आरो। दैज्लाङाव जोबोद दुख जोबोद दुखु सहायना बिखानि थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे फेलेंगा जाथों बेनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। बाथौआ बर'फ्रा दा गासा सावना बाथौ गुदियाव आर'ज गाबो। बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि ओ माइ आबादफ्रा हामा दाजाथों बा गाज्रि दाजाथों बेखौ सानो आरो। एम्फौ-एनलाफ्रा आबादजों ओ दा जाजाथों। ओ आबादा गाहाम जाथों बेखौ हास्थायनाय जायो। दसेनि हाबाफारि लानानै बर' समाजाव बे ओ खौ बे फोरबोखौ खुंब्रबनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे आं आमथिसुवानि बारै एसे सावरायनो सानदों। खोनादोंना नोंथां? आमथिसुवाया जोबोद जेनेबा रंजा बाजा खुंनाय जाया बेखौबो। बेफोर बे फोरबो सानखौल' फालिनाय जायो आरो बांसिन हिन्दुफ्रा आमथिसुवा सानखालि बुहुमखौ सुवा जानाय एबा सि सुनाय जायो होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो आमथिसुवानि सान गेजेराव हा जावनाय, बिफां-लाइफां दाननाय, बिफाङाव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोनाय खामानिफोरखौ मावा आरो। आमथिसुवा फैनायनि सिगां बर'फ्रा गोजौ दैखांना गोजौआव दै खांनानै दोननाय माइज्लिखौ हायाव दोनख्लायनानै दोनो आरो गोजौआव दैखांनानै दोनोब्लाालायनो जोलैनि बेगरा गला जायो बेखौ फोथायनाय दं आरो। आमथिसुवा खालि बिफां लाइफां दानोब्ला बिफां एबा हा हाग्राया जाखांनो रोङा। बेनिखायनो गोनां नङै हाग्रा बिफां-लाइफांफोरखौबो बे सानाव एवस्रांनानै लायो आरो। आमदिसुवाखौ सानसिनि फालिनाय जायो। ओ बे स्नि सानाव बर'फोरा न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ, खान्थाल, फिथाइ-सामथाइ बेफोरखौ जाव ज' ज' ज'यै जालायनाय जायो आरो। जोबथा सानखालि न' बां सिबस्रां आरि हा सिबजों सिबस्रांनानै हानि संग्रा दो दोखोल ओ गारहरजोबनानै गोदानै लायो आरो। न' बां लिस् स्रांजोबो सि जोंखौ सुस्रांना जोबनानै लायो आरो। बेबायदिनो बेफोरखौ फोरबोखौ फालिनानै बिदाय होयो आरो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
समाबो जाबाय बिदिबा।
औ नोंथां औ नोंथां दे